हेलौ
औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथां।
औ नोंथां खोनादों दे।
औ। गोजोन सानजौफुनि गोजोन हामलाय हरनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय गोजोन सानजुफुनि।
आं दा नोंथांजों दसे सम माने रायलायनो सावरायलायनो सानदों आरो ना।
औ।
औ दा बे टपिकआनो जाबाय रांनि सायाव आरोना।
औ।
औ जोंनि जिउआव माने राङा बेसेबां गोहोम खोख्लैयो जोंनो रांनि बेसेबां गोनांथि आरो जों रांखौ माब्रै बाहायोब्ला माबोरै मोजां जायो। आरो माब्रै आरजिनो हायो।
औ।
बेफोरनि बागै आरो ना।
उम।
औ।
राङा जोंनि जिउआव गोबां गोहोम खोख्लैयो मानोहोनोब्ला माबादि होनोब्ला जोङो रां रुफा गैयाब्लानो जोङो जे जोंनि नांगौ मुवाफोरखौ जों मोननो थाङा। बिदिनो जसेबांनो जोङो रां रुफा होनो हागोन। गोबांनो जोङो जोंनि नांगौखौ जोङो नुनोफिनो हागोन आरो बेनिखायनो जोङो जों बुंनो बा जों गासैबो सुबुंनो जोंनो रांनि गोनांसिन जायो। मानो होनाब्ला थों जुदि ओ बेराम आजार जायोब्ला जोङो जोंनि देहा फाहामसालिफोराव ओ नायजाहैनोबो गोबां रां नङाबानो जोङो माबा मोनसे बेराम खौ जों फाहामनो हाया जायो बा मुलि मोनसेखौनो जों बायनो हानाय नङा। बिदिनो जोङो बिदिनो बहाबा जों थांनो गोनांबाबो जोङो थांनो हा हानाय नङा आरो नोंथां बेनिखायनो जों राङा जोंनो जोंनि जिउआव जोबोर गोहोम ख्लैयो बा जों रांनि आंख खालनि थाखायनो खायसे खामानिफोरखौ जों मावनो हाया जायो आरो। जेरै गोसो थाब्लाबो जेनबा रोंगौ रोंनानैबो रां रुफा गैयाबाबो माने बेफोरनखौ जोङो खालामना हाया जायो।
जोङो रांखौ माबायदि मोनगोन जोङो बेखौ बुङोब्ला जोङो आबाद मावनांगोन आबादारि सोरबा आबाद मावनांगोन सोरबा साख ख्रि मावनायफोरा जोङो साहा बा सा ख्रिम जोङो मावनांगोन बिदिनो फिसा फिनला साख्रिबाबो जोङो जों मावथारनांगोन मानो होनबा जोंनो रां नांगौ। जोंनो रां नङाब्लानो जोंनि नांगौ जानाय आ जेरै हि जोम जोङो जानाय लोंनायनि सायावबो जोङो जेबोखौनो जानो हानाय नङा रां जुदि जोंनि आखाइयाव गैयाब्ला बेनिखायनो रां हुमना जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि ओ जोङो माबायदि मोनगोन होन ब्ला जोङो ओ जोङो मा होनो बिखौ जोंङो साकुरि मावनांगोन बिदिनो सोरबा ओ फोर बिजनेसाव गोसो दोंबा बिज जनेस मावनांगोन बेनि ओमफ्राय सोरबाफोर ओरैनो बेखार सेंग्राफोरा दानिया गोबां बिदिनो गोजान गोजान जायगायाव थाङो। बे खामानि ओ मावनानै बा न'खरखौ ओ बिदि आं खालनिफ्राय ओ बिदिनो बोखांनानै गुबुन मोनसे स्टेजाव लाबोनो थाखाय मोजां अबस्थायाव लाबोनो थाखाय बिदिनो बिथांमोनाबो गोबां खस्थ' खामैनांगौ जायो। बा बिदिनो ओ रोंगौथि थानायनि गेजेरावबो रां रुफा गैयिनि थाखाय उम गोबां बा गुबुननि सिङाव जों खामानि मावनांगौ गोनां जायो आरो नोंथां। जेरै खायसे खायसेया अ अमा फिसिनाय दाउ फिसिनायखौ रोंगौ बिथांमोना आ बिथांमोननियाव बिदि जेबो गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोनाखै। ओ बेफोरनि थाखायबो बिथांमोना आ गुबुन ओ बेफोर अमा फिसिनाय बा दाउ फिनायखौ गार होननानै गुबुनाव खामानि मावनो गोनां जायो आरो आ खायसे खायसेफोरा आ रांरुफा बबेनिफ्रायबा बिथांमोना बुथुमनो हाबाय बिदिनो बिथांमोनहा साख्रि बाख्रि गैलिया। बिथांमोनाबो गावनि आंखाल थाखाय बिदिनो सोरहाबा सोरहाबा दाउनि फाराम सोरबा आरो अमानि फाराम बायदिसिना आ बे फार फालांगि खालामनानै गावनि जिउखौ सुफुंनानै लायो आरो नोंथां। बिदिनो जों बिदि रां रुप बा जों जुदि खामायाब्ला जों जुदि रां रुफाखौ जों जुदि नाङा होननानै थायोब्लाबो जानाय नङा मानो होनबा दानि जुगाव रां रुफाजोंनो गासैबो औ। रां रुफा गैयाबा जोङो गोग्गो सोलोंथाइखौबो लानो हाया। रां रुफा गैयाब्ला जोङो दावबायनोबो हानाय नङा गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव लागै जों रां रुफा गैयाबा जोङो
जोंनि देहायाव जानाय बायदिसिना बेरामफोरखौबो जों आ डक्टरनि फारसे थांनानै जोंङो नायजाहैनो
औ। सरकारि डक्टर थायोब्लाबो बा सरखारि मेडिकेल देहा फ फालिखायोब्लाबो जों बेहाय गोबां जोंनो नांगौ जानाय मेडिसिन बा जों खायसे खायसे बेामफोरखौ बेफोरबादि सरखारि देहा फाहामसालिफोरा जों फाहामनो हाजोबा बेनिखायनो जोंनि ओ खायसे खायसे बेरामफोरखौ जों गुबुननिफ्राय ओ देहाफाहामसालिफ्राव जों फाहामनो गोनां जायो आरो नोंथां। बेनिखायनो जोङो जुदि ओ रां रुफा खालाम खामायाब्ला बा जोंनि आखायाव जों जुदि रां रुफा गैयाब्ला बिदि गोग्गो सोलोंथाइजों लोगोसे जोङो जोंनि हाबा जानाय खायसे खायसे बेरामफोरखौ जों फाहामनायाव जोबोर दिगदार जागोन आरो बा जोङो गोबां गोब्राब जानो हागौ बेनिखायनो जोङो जोङो रां खामायथारनांगोन रां रुफाखौ जोङो बायदिसिना राहाजोंब्ला ब्लाबो खामायनानै लानांगोन मानो होनबा नोङो फ्राय रां खामायदों होन बेखौ रावबो सोंनो थाङा। ओ नों मा खालामनानै बे रांखौ मोनदों बा मा खालामनानै बे रांखौ खामायनो हादों बेखौ रावबो सोंगोन आरो। जों जुदि देहा फाहामसालिफोर थाङोब्ला बेनिखायनो जोङो गावल'सो लाजिनाङा। दा गावनि बि लाजियोब्ला जोङो ओ लाजियाबा जों बायदिसिना बिथिंनिफ्रायबो जोङो रां खामायनानै रां खामायनो हागोन आरो खायसेथ' दानि जुगावथ' मडार्न जुग खायसे खायसेया ओ बिदिनो ससियेल मिडियाफोरनिफ्रायबो गोबां रां आरजिनो हायो। बायदिसिना कनटेन्ट क्रियेटर जानानै बिदिनो सोरबा सोरबाबा बिदिनो ब्लग भिडअदि भिडिअ बायदिसिना कन्टेन्ट क्रियेटराव फोराबो रां आरजिनानै गावनि नांगौखौ सुफुंनो हादों आरो। दा नोंथाङाबो बिदिनो रांनि गोनांथिनि सायाव एसे आंनो फोरमायलाय।
औ नोंथां बुंनाय गासिबो बाथ्रायाथ' सैथो गासिबो। नंगौ बेयो थार जों रां नङाब्ला माने ससे लामाबो दावगायनो आवगायनो हाया माने ससे लामाबो थांनो हाया राङा जोंनि जिउआव माने उन्दै गेदेर गासैनिबो जोबोर गोनांथि आरो।
औ।
जों अबेबा बेमार आजार जायोब्ला सरकारि मेडिकेलफोराव थांब्लाबो जोङो माने सरकारि नामावल' सरकारि जों ओरैनो फ्रियाव माने नायनो हाया आरो जोंहा फैसा नां नांथारगौ जायो जोंनि जिउआव। आरो बिदिनो बेमार आजार नङाब्लाबो जोङो फरायनाय जिउआवबो रां नङा ब्ला जाया सरकारि स्कुलब्लाबो जोङो गोबां बहि बिदिनो बिजाब बायनायनि गोनांथि थायो। बेफोरावबो जोंहा फैसानि गोनांथि जायो बेनि थाखायनो जों माने गोबां खामानि मावनांगौ जायो आरो फरायसा जिउआवबो जों बिदिनो फरायसा जिउआवथ' जोङो जेरावबो खामानि दामानि बिदि मावहैनो हाया नालाय जों बि बिदिनो बायदिसिना साइद इंकाम जेरै बोरमा दाउ बेफोरदिनो लानानै बेफोरखौ फाननानै जोङो स्कुलाव एदमिसनफोरखौ लानांगौ गोनां जायो आरो, औ। आरो बिदिनो दा दैलां बेफोरनि दिनाव जों हिनजावफोरा माइ खामला बेफोरबायदिनो हाजिरा बेफोरदि जाहैनो गोनां जायो जों माने गैयिफोरा आरो
औ नोंगौ।
आंफोराथ' बिमा बिफाफोरानो खामायखायो आरो बिदिनो बिदाफोराबो हरो बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव माने गामियाव खामानि गैयाब्ला गुबुन गुबुन जायगायावबो थांनानै आरजिहैनो गोनां जायो खस्थ' खामानि मावनानै ज मा दोनथुमनानै फैसाफोरखौ लाबानै बिदिनो न'फोरबो खानो गोनां जायो।
औ नों
औ आरो बिदिनो रां गोनांफोराथ' बिदिनो बिजनेसनि सायाव बिजनेस बिदिनो खालामनानै गोबां फैसा आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो जों गोरिब फोर बुङोब्ला जोङो बिदिनो बोरमा, दाउनिफ्राय लानानै बिदिनो मा से मानैनिफ्राय मानैनिफ्राय माथाम बेफोरदि लाबोनानै जोंबो माने आयदा थायोब्लाथाय गिदिर बिजनेससिम दावगालांनो हायो आरो।
औ नोंगौ।
औ माने दानि जुगाव रांजोंसो रां खामायनो हायो बिदिखौ बुंब्लाबो जायो आरो माने बिदियै साननो थाङोब्ला। औ आरो बिदिनो गोबांखौ नुयो गोबां रां खाउरि बिदि बारा जानायनि जाहोनावबो गोबां गाज्रि लामायाव आवगायहैयो मानसिफोरा
औ।
औ बिदिनो जोङो बिमा बिफाफोरा गो बां रांखावरि एगारला होलाबायनायनि जाहोनाव जों गोबां गारि मथर बायो बि दिनो सलायो बेफोरबायदिनो गोबां गाज्रि गा ज्रि मुवा बेसाद बायना जायो आंखाल गैयि रां फोरनि थाखायनो आरो बेफोरबायदिनो फिसाफोरा गोबां गाज्रि लामायाव थाङो आरो।
औ।
आरो स्कुल कलेजफोराव थांनो गारै बिदिनो लामा सामा बेफोरबायदियावसो बेरा रायनानै बेरायनो थांनायखौ नुनो मोनो आरो लोगोफोरजों ज' ज' अबावबा अबेबा बिदिनो गिदिंना नै माने स्कुल फोराव थांनो गोसो गैयै जायो आ रो मानसिफोरा औ आरो बि दिनो दामिक दामिकनि मबाइल लायो बिदिनो भिडिअ' बानायो बिदिनो एगारो माने हयनि नयनि खामानिखौनो मावनायफोरखौबो जों नुयो आरो।
औ।
औ।
ओ बिदिब्ला दा जोंना समाबो जोंना जाबाय निसय आंबो नोंथांनो गोबां रांनि गोनांथिनि सायाव फोरमायनो हाबाय। नोंथाङाबो आंनो ओ गोबां रांनि सायाव ओ रांनि गोनांथिनि सायाव फोरमायबाय बेफोरनो जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो। औ नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय नोंथांसिम जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय आसा खालामो इयुन समफोराव नोंथांजों आरो रायलायफिनबाव नो मोनगोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजोनथों औ